हालौ
औ खोनाबाय।
खोनायाखै नों
खोनाबाय औ औ खोनागासिनो आं
दे मा खालामदों?
नै दासो बायहेरानिफ्राय सालोंना फैना जिरायना दं रुमाव।
आदसा जाखांबाय ना
जों जाथ'वखैनो साहा लोंनायानो बावाखै नै दसेल' जाबाय। नोंहालाय मा खालामगासिनो?
आंबो दङ नै ओरैनो जिरायनानै
औ। संथ'वाखै संनायालाय
ए। मा संनो नागिरदों?
संनाया जोंहानिया माबा मा बुंगोन बेखौ ओ अमा बेदरजों थास' बिबार संनादों।
बाबरे।
संनो रोंनायालाय एसे रोंगौ बांद्राय रोद्राया।
ए माबोरै बोरै सङो?
बिदिनो अमा बेदरखौ सुग्रोनानै एवग्रोबाय पियास बानलुफोर सामब्रामखौ हुग्रोनानै फ्राय खालामग्रोबाय अमा बेदरखौ थासो बिबार सा खौ होनानै बे अमा एवफ्रामनायाव दसे गोबाव एवफ्रामनानै रेबजासिम एवनांगौ आरो ओमफ्राय दै गुदुं होना होनांगौ जोङो दै गुदुं होआबा माननो नागिरो ओमफ्राय गोखैफोर दंबा खोरदैफोर दंबा होजाबाय खोरदै गैयाबोला बिदैफोरबो होजायो गोबाव संनांगौ आरो नाबा माननो नागिरो। जिआनो गोथावथार जायो थास'बारजों अमा बेदरजों बायनायसो दानो बिनि उनाव मोननो ना गिराना न'फोराव।
औ औ औ दामा थ' दडेनजारखा खोमाना?
दामा गोबाङानो दा गिबि ओंखारजेननाय नालाय।
औ औ औ। ओंखारजेननाय समाव गासिबो दामानो जाखायो।
औ
दङ आंबो ओरैनो जिरायनानै नै।
औ बांसिनानो दाना बिदि हाग्रानि मैगंफोरखौसो बायना जानाय जायो आङो। बैफोरो गायनायफोराव बां द्राय मुलि होयो ना
उम केमिकेल बाहाय जोबोना दाना उम उम
हाग्रायाव मोननाय मैगंफोरखौनो बांसिन जानाय जायो आरो ओरैनो।
ओम बेफोरनो मोजां बिदिखौनो जानांगौ।
उम। नोंसालाय मा ओंख्रि।
जोंहा ओंख्रिया अनलाजों मेवाइ ओमफ्राय नाथुर गोथां।
अ मेवाया न'निनो नामा? आह
न'निनो ओं न'निनो दाननाय।
नाथुरालाय बायनाय ना
नाथुरा बायनाय बायना लाबोनाय नाथुरा।
औ जेरावबो बेरायहैथाराखै? हे हे हे
बेरायनाया बेरायनाया दा बेरायथ'वाखै जेरावबो दाख्लैबावैसो बेरायना फैखांबाय।
माबेयाव बेराय हैखो?
मिज'रामाव बेरायहैदोंमोन।
औ मिजरामाव थ' थांनांगौमोन आंहाबो।
औ बेरायना फै मोजां जायगाया बेरायनो।
माबोरै बोजों बोजों माजों थाङोथाय आं मिथिलाय लाङा।
थांनाया ट्रेनजोंनो थाङो डाइरेक्ट गहाटिनिफ्राय थांदो डाइरेक्ट स्टेसनाव ओंखारहैखायो साइलां स्टेसनाव। ओमफाय बेनिफ्राय नों टेक टेक्सि टेक्सिफोर बुकिं लानानै थांनो हासिगोन डाइरेक्ट
गुहाथिनिफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय ट्रेनआबो इसेबां लायो भाराया
भाराया गुवाहाटिनिफ्रायिनस' तिनस' थेर' ना मा जायखिजाया बिदिमोन आरोना बांद्राय बुरजा नङा।
बेनिफ्राय स्टेसन बे मिज'राम स्टेसननिफ्राय टेक्सिया बेसेबां लायो आरो।
टेक्सिया सासेयाव आतस' आतस' लादों। दाइरेक्ट आइजल थाउन सिम आरो ना?
ए
उम
मा मा जायगायाव बेरायखो मिज'रामाव?
बेरायनाया मोन थाम जायगायावल' बेरायदों। रियेक्ट लां होननाय ओमफ्राय मोनसे फर्टिन बिन्स केपि होननाय ओमफ्राय मोनसेया स्काइवाक जायगाया मोजाङानो बेरायनो हाजो एरिया जाजोब्बाय नालाय खोनादों।
खोनायासै दाससि खोनादों
ए बेरायनो मोजाङानो होनदां जायगाया
औ बेसेबांसो बेसेबांसो खरसा‌ दाननाय
बाजेटआ सिक्स के नि सिङावनो जाजोबदों गासिबो थांलाय फैलाय जानायजों गासिबजों हटेल हटेल बुकिं हटेला जों रुम मोननै लादोंमोन नालाय रुम मोननैजों साराय सारि हाजार लादों।
बेनिफ्राय टेक्सिया बेसेबां लाखो।
टेक्सिया थांलाय फैलायजों माबा जादों आद हाजारसो लादोंलै माने जों सानावबो बेरायबाय नालाय बेखौनो थानानै डाइरेक्ट सानसे बेरायखाबाय बे औ हल दे ओं औ डाइरेक्ट ओमफ्राय स्टेसनाव दोनफैफिनबाय आरो
उम बेनिफ्राय जानायफोरालाय माथो दाम?
जानायाथ' प्लेट हिसाबैसो नालाय माबाया मा होनो ओंखामफ्रा प्लेट मोनसेयाव बिस थाखा बिस थाखा आरो ओंख्रिफोराबो बिस थाखा बिस थाखि ओमफायो ओम अमाफ्रा माबा लायो दुइस' फ्लेट मोनसेयाव ब्रयलाराबो दुइस'
ओंखाम ओंख्रियाथ' होनबा बांद्राय दाम नङा।
बांद्राय दाम नङामोन ओं खिन्थु जोंनि बायदि जाला आरो जानायफ्रा
ओरैबायदि अबावथो एखे जानो आलदा जाहैबायना बिसिना
बांसिनानो आरो बाहाय खृष्टान गोजाना नाइनटिफाइभ पारसेन्टआनो खृष्टान गोजा
औ।
जायगाया ओमफ्राय लेंगुवेजनि एसे प्रब्लेम जायो।
औ मा लेंगुवेज
गावसिनि गावसिनि भाषाखौल' रायलायो बांसिन। बांसिनानो हिनदि इंलिसफोरखौ साफा सानैयाल' रोंगौ। बांसिन रोङा मेक्सिमामानो रोङा।
बांसिनानो गावसोरनि भाषा आरोना
गावसिनि भाषा ओं जोंबा बिराद प्रब्लेम मोनदों लेंगुवेजाव।
ओहम
टेक्सि ड्राइभारफोरजोंसो सोरबा सोरबाथ' ट्रेनसलेट खालामलायनानैसो रायलायो ओं।
नोंबायदिनो गोदान गोदान एक्सपिरियेन्स मोनो आरो
जोंबो थांनायनि प्लेनिं लागासिनो र' मा जायोथाय।
माब्ला थांनो सानदों?
बे गोलोम बोथोरनि बन्द'आवनो बेरायनो सानदोंमोन।
आदसा मोजां दे थांनानै बेरायनानै फैदो।
समफोरासो जाहैना जाहैया बेबो सानगासिनो र'।
उम। मिलाय गोन बे गरम बोथोरावलाय माथो खालामनो?
नोंहालाय जेराव बेरायहैथ'ला?
बेरायनाया दा जेबो प्लानिं गैथ'वा एसे उनावसो मा जायो र'। मोनथिगोन उनाव।
नोंसिनिया न'आ माबेयावमोनलाय?
जोंनिया नङा चिराङाव चिरांनि फानबारियो जायगानि एरियाया लकेलिटिया नोंसिनालाय बहायमोन?
जोंनिया नै बाक्सायावनो नोंसिनियाथ' गोबां आबाद जा थारो ना
आबादा जायो जोंनियाव जानायालाय गोरान खेथिबो मावो माइखौबोथ' गायखाजोबोआनो
गय बागानफोरबो जायो नामा?
गय बागान जायो थालिर बागान जायो लेबु बागान जायो बयनावबो दंजोबोआनो लेबु बागानफोराबो उम
आबादा होमबा मोजाङानो जायो नोंसिनियाव
मोजाङानो ओं दाबोथ' नारेंफ्रा एकदम जोंहा दायो माइखौथ' गायखायोआनो ओमफाय नारें दङ लेबु थालिरबो दङ एसे नारेंआथ' दा एबे लेबेल औ दे ओम दे दे औ दे